हेल' नोंथां
उम
औ औ औ औ औ मा खालामदो नोंथाङा ओरैनो दा
आङो आं थ' ओरैनो जिरायनाय दं
औ ओंखामफोर जाबायना नोंथां फुंनि आंबो जिरायना दोङो ओरैनो
औ
दा होमबा जों गिबि टपिकआवनो फैनोसै औ औ ओ खोनादों नोंथां दा होमबा जों गिबि टपिकआव फैनोसै नङा होमबा नोंथां
औ ओ नोंथाङा मानि बागै मानि बागै सावरायनो हरनाय जादों
औ माने आङो दिनै माने गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा मा सोलायखो बेनि सोमोनदै एसे सावराय जा गोन नामा नोंथांजों
औ जागोन
अ अ अ दा होमबा आं गिबियावनो नोंथांनाव सोंग्रोनाय जानोसै गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा नोंथाङा मा सोलायनाय नु दों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
आ गोदो ओ आङो हाबानि बागै एसें मिथिया नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन ना
औ औ औ माने गोदोनि हाबा दानि हाबाथ' गोबां सोलायनाय नुखाबाय नङा होमबा नोंथां गोदोयो माबोरै हाबा खुङोमोन दा बोरै हाबा खुङोमोन बिनि माने सोलायनाया गोबां आरो ना माने गोदो गोदाय जोङो मा खालामोमोन बेफोरबायदिनो हाबा खुंनो थाखाय जोंहा मा बाहायोमोन जेनेबा हमनानै ला बेफोरबायदि दादि साजायोना दा दानि जुगनि हाबाखौनो आं माने ओ फार्स्टआव बुंग्रोनोसै आरो ना ओ दानि जुगनि हा बा होननानै बुङोबाथ' नोंथाङाबो नुखाबाय जानांगौ मिथिखाबाय जानांगौ माने दानि हाबा होननानै बुङोब्ला माने ओरै साजायफबनाय नङा होमबा माने देलायनायजोंनो मान माने हाबानि थिलिया ओरै बायदि गोमोहाबनाय जेन जों मानिबा सोरगोफुरियावसो दं बेफोरबायदि मोनखायो नङा होमबा हाबा थिलियाव हाबबाथाय औ दानि हा ओ दानि हाबाया माने ओरैहाय आर ना बा देलायनाय देलायनाय खैना गोदान जिरायनो थाखायबो माने बेहाय खैना गोदान जिरायनाय जायगाखौबो माने ओरै लाइटजों बुंफबनाय साजायनाय जायो आरो जिरायनो थाखायबो जोङो मा होनो सफा बा बेफोरबायदिनो मोजां जिरायग्रा मोनसे बहायो नङा ला गोदोयो आरो मामोन गोदोनि हाबाया मामोन बेफोरबायदिनो हायावनो जिरायनानै बा हायाव नङाबा मा होनो बेखौ ओ सियार बा बेन्स बेफोरबायदियावनो जिरायनानै हाबाखौ माने खैना गोदान खौ जिराय होयोमोन नङा होमबा नाथाय दानिया मा जोंनो औ दानिया मा सफा बा बेफोरबायदिनो हाबाथिलिखौथ' हाबाथििलि जों गेट मोखांनिफ्रायनो ओरैबायदि साजायखायो ना आरो हिनजाव गोदान जनाय बे थिलि बो माने ओरैबायदि साजायो आरोना लाइटजोंनो बुंफबजोबनाय बेफोरबायदि साजायो लाइट बिबार बेफोरबायदि जनो समायफ्ले होजोबो नङा हबा नाथाय गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन बेफोरबायदि हाबा थिलिखौ माजों साजायोमोन थालिर नि माजों बिलाइ बा था बा नालि हरनि बिलाइ बेफोरबायदिजोंसो साजायोमोन नङा होमबा खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो
अ अ माने मा होनो नोंथाङा माने एसे सिरि जायगायाव थाबा मोजां जागोन नामा जे औ ग्राउन्डाव माने एसे दाउन राव जादों आरोना ओ ओ ओ औ जागोन नोंथां जागोन माने गोदोनि हाबाया मामोन गोदो जोङो बेफोरबायदि जेबो देलायहोआमोन आरोना मा खालामोमोन गय बि गय बिलाइ बा नारेंखल बिलाइ बा थालिर बिलाइ बेफोरबायदिनो माने ओ हाबाथिलि खौ साजायोमोन आरो खैना गोदान जिरायनाय जायाखौबो बेफोरबायदिनो साजायोमोन नाथाय जोंनि दानि जुगाव बेफोरबायदि नङा माबानो थाखाय हाबाथििलिखौ साजायनो थाखाय जोङो मा लाबाय जायो बिबार लाइट आरो आरो कापुर बे बेफोरबायदिजों माने गोबां साजायनाय जायो आरोना नोंथां आरो गोदोयो मामोन गोदोयो जोंहा बेफोरबायदिनो ओ हाबायाव ओंखाम जानाय बे ओंखाम जानायावबो जों मा बाहायोमोन जोंनिया बेयाव मा बाहायोमोन ओ थालिरनि मा थालिरनि दखना बा ओ थालिरनि बे बेफोरबायदि दख'ना थायोना थालिर दुखोना बेफोरखौ बेखो बाहायोमोन बा थालिर बिलाइ बेफोरावसो जायोमोन नङा होमबा नाथायथ' दा दानि जुग जुगाव बेफोरबायदि नङा ना दानि जुगाव मायाव जायो दिस बा बेफोरबायदिनो लोंनो थाखायबो औ वान टाइम लायो औ बेफोरबायदिनो खुरैयाबो अवान टाइम जायो बेफोरबायदिखौसो बाहायो आरोना दानि जुगाव आरो गोदोनि औ गोदोनि हाबानि माने जा हिनजाव गोदान बे हिनजाव गोदानखौबो बेफोरबायदि बांद्राय देलायहोनाय जायामोन जा नांगौ मुवा बे खौल' औ बेखौल' देलायहोनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंनो मा नांगौ मेकाप मेननि सासे गोनांथि जाखायो नङा होमबा मेकआप मेकपमेन मेकपमेन जोङो बायनानै लाबोनो गोनां जायो बेयावबो खमैबाबो दस बिस हाजार बेफोरबायदि होनानै लाबोनो गोनां जायो नङा होमबा? नाथाय गोदोनि जुगावथ' बे फोरबायदि देलाय होनाय बा मेकआपमेन बा बेफोरबायदि बायना लाब नाय बेफोरबायदि जेबोआनो गैयामोन बेफोरबायदिनो गामिनि जा लोगो बेफोर बेफोर औ बेफोरनो माने देलाय होयोमोन नोङा होमबा बा बे बेबायदिनो बांद्राय समायना है खालामामोन जोंनिया जा महर ओ मोगथाङाव जा महर बेखौनो नुयोमोन नाथाय दानि खैना गोदानखौथ' मोखथाङाव जा महर बे बे महरखौ हाबा समाव नुनाय जाया नङा होमबा? माने जोंनि ओ मा होनो मेकाप मेनानो माने बिनि महरखौ सोलायनानै होखायो नङा होमबा? बेफोरबायदि आरो बेफोरखौ नायोब्ला। थाय जोङो गोदोनि हाबा दानि हाब बा माने बुहुत दिफारेन्स जालांबाय आरोना। गोदोयो जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो सिमपोलै बिदिनो हाबाखौ खुङोमोन हाबा गोदोर जाबाबो बे बोबायदिनो खुङोमोन गोदो आरो हाबा जानो थाखाय बेफोरबायदि बांद्राय मा होनो फैसानि गोनांथि गैयामोन। खमैब्लाबो इदिनो बार'स' बा एग्र'स' बा पासस' बेफोरावनो माने हाबानि माबाया गासै खरसाया जालाङोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव मा नांगौ जोंनो लाख नङा होमबा? लागाबो थोआ जोंनो ला लाख नांगौ औ बेफोरबायदि आरो गोदोनि हाबा दानि हाबा मा ओ गोबां दिफारेन्स दोङो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायलाय। माबोरै नुयो गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा? मा डिफारेन्स नुदों एसेबाबोथ' बुंनो हागोन नोंथाङाबो?
औ ओ जेसेबां आं मोनथिगौ बेखौ आङो नोंनो फोरमायन सै सानबाय एबा बुं खोन्था सानबाय जे गोदोनि हाबाया बांसिन माने ओ हराव होनाय जायोमोन जेनेबा हाथा हाथा सुुनै हाबा जायोमोन नोङा होमबा बे हाथ सुुनै हाबायाव जेनेबा औ खैना गोदानखौ माने हाथा खुरनो हैमोन अनला संनो होयोमोन औ दानि जुगावथ' माने हाथा सुनै बिदि खौनो नुला ओरैनो जेनेबा रंजा बांजा बिदिल' हाबा थांहोनाय जायो आरो गोदोनि नेमफोरखौ माने गारबोजोबनो हमबाय दानि गोदान हाब
औ औ औ
न फोरै जेनेबा खुरनाय जेनेबा हायनाय हाथा खुरनायफोरखौनो नुनो मोनला दानि जुगाव नोंङा होमबा औ गोदोनि जुगाव आरो जेनबा गोदोनि हाबायाव खैना नायनो थांबा जेनेबा ओ
आ
जेनेबा गोदोनि हाबायाव जेनेबा खैना गोदान नायनो थांबा एबा एसे फसायाबानो जेनेबा लाबोआमोन बिदि मोनसे माबा दंमोन आरो बावबाय आङो
फोथायनाय औ फोथायनाय दङ आरोना औ औ नाथाय दानि जुगावथ' मा होनो जोङो बेफोरबायदि नायना लायलायनो बा नायनो थांलायनाय बेफोरबायदि गोनां थि गैया ना मा होनो गावबा गाव मोजां मोजां मोननाय गाव गाव फसायनाय बेफोरबायदि थाखाजोबो नङा होमबा बेफोरबाय
गोदो माने बांसिनो औ नायलायना हाबा जानाय जायोमोन आरो जेनेबा बिमा बिफा एबा बिमायं मोना नायनानै हरनाय जायोमोन दानि जुग ग आरो गावहाबो फसायनाय थाखायो
औ गोदो आरो मा जाय हमनानै ला नों जेनेबा हमनानै ला नों हौवा आं हिनजाव बा नोङो आंखौ फसायदों आं नोंखौ फसायाबाबो माने मा खालामोमोन जर ज बस्थि बोनानै लायनानै हाबा खालामोमोन बेफोरबायदि होननाय खोनादों आरो ना आबै आबौमोननि बुंनाय बेफोरो खोनादों जोङो माने ओ जेनेबा हमनानै ला सेंग्राया जायखौ फसायदों बेखौ माने बिसोरो बोनानै लायथारोमोन जाहैद आरोना सिख्लाया फसायाबाबो माने बे बेफोरबायदिनो बोनानै लायनानै हाबा खालामोमोन बेफोरबायदि होननाय दों फोथायो आरो
आदसा माने ओहो दाथ' बिदि खालामनो हाया माने गो गोनि सेंग्राया गाव फसायब्लानो जेनेबा आं बा बेखौ फसायो बेखौ आंनो लायना होफै इदिबानो लायना होफैयोमोन आरो ने
औ औ माने बेफोरबायदिबानो माने बोनानै लायोमोन आरो औ दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदि नुवा नों फसायदोबा आंबो फसायदोबा बेफोरबायदिसो गोरोबलायबासो जायो नङा होमबा नाथाय गोदोनि जुगाव मा बिदि नङामोन गोदोनि जुगाव आं बेखौ फसायदों आं बेखौ हाबा लागोन माने लाथारगोन बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो बोनानै लायगोन बा न'आव थांनानै सोंनानै लायगोन बेफोरबायदि मोन नो आरोना बांसिन माने बोनानै लानानै हाबा खालामोमोन जाहैदों बेफोरबायदि बिदिनो नायनानैबो जेनेबा लायोमोन नायनायबो दङो माने गासैबो समान जाया नोङा होमबा बेफोर बायदिनो ओ न'खरनिफोरा फसायो फसायनानै बेफोर‌ बायदिनो बै सिख्लानि न'खरनि बिगोमाफोरजों रायलायहैयो सावरायहैलायो बेफोर बायदिनो गोसो गोरोबलायबा बा राजि जालायबाथाय बेफोरबायदिनो लानानै फैनाय जायोमोन लानानै फैनानै हाबा होनाय जायोमोन बेफोर बायदि आरो
अ जेनेबा आंथ' बुंदोंमोन ना जेनेबा हाबानि बागै आं बारा मिथिया होननानै ओमफ्राय नों था माने जोबोद माने मोजाङै एबा गुवारै फोरमायना होनाय जादों आरो
औ औ औ औ आंबो नोंथां जाखिनि आं मिथिगौ खौ नोंथांनो आं फोरमायना होनाय जाबाय ओं दे होनबा बा नोंथां जों दोनथ'लायनोसै निसै नामा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय
औ दे
सिम गोजोननाय थाबाय आंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय
औ गोजोननाय थाबाय